खोनादों
औ औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
अ बेट प्रब्लेम जायाखै होनबा ना?
ओहो जायाखै नो नोंथां।
अ बोरै दं खबर सबर?
थिगानो नोंथां बर्थमान।
आतसा मा होनो दं आंबो दा मोजाङैनो दं मा होनो गोलोम बोथोरनि बन्द'ना न'आवनो दंफैथयो।
गरमबोथोरनि बन्द'।
ओम ओमफ्राय नोंथांजों दसे फ्रिबा माबा टपिकखौ लानानै रायलायनोसै नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
ओम ओमबा जों ससियेल मिडियानि सोमोन्दैनो रायलायनोसै जाय माने मोजां गाज्रि ससियेल मिडिया माबोरै- होमबा आंनो जागा जागायग्रोनोसै टपिकनि सोमोन्दै।
औ दे जागायदे अब्ला।
अ ससियेल मिडियानि सोमोन्दै जों मोजांखौ रायज्लायग्रोसो जायो ससियेल मिडियायाव मोजांबो थायो नालाय जाय मोजां होनोब्लाथ' जों ससियेल मिडियायाव बाहायनाय- ससियेल मिडियाखौ बाहायनो रोंनायजोंसो खोथा जाहैबाय ससियेल मिडिया बुङोब्ला जाय मा होनो गोबावनि समखौ जों दसेयावनो मावनाय एबा गोजाननि सुबुंजों दसे समखिनियावनो जाय मान लोगो मोनलायाबाबो जों रायलायनाय- रायलायनो हायो जाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोर ससियेल मिडिया जाय फेसबुक इउटुब अवातटसप इन्सटाग्राम टुइटार बिदिनो गोबां रोखोमनि ससियेल मिडिया दं जाय सुबुंफोरा जायखौ बाहायनो इन्टारेस्ट होनो बिदिनो माने बेफोरनि गेजे जेराव नायोबा जों खायफा सुबुंफोरखौ जों नुयो ससियेल मिडियाआव मा होनो ससियेल मिडिया बाहायनानै गोबां रां आरजिनाय जाय माने गावनि जिउखौ खुंलांगासिनो बेफोर माने फेसबुकफ्रावनो बुङोबा जों नुयो- खायफा सुबुंफ्रा गावनि जिउनि सोमोन्दै- खोथानाय माने गावनि लाइफ स्टाइल गाव माबोरै थायो गाव माबोरै जायो। गाव माबोरै फरायनानै दं बेफोरनि सोमोन्दै खिथायो। बेनि बिथिङाव नायोब्ला बांसिन हिनजाव मानसिफोरा मा होनो गावनि सि मा होनो लाइफ स्टाइल मा होनो संनाय खावनायनि सोमोन्दै खोथायो मा होनो अनला ओंख्रि जेनेबा बर'नि दोरोङारि अनला ओंख्रि जायखौ बोरै सङो फोर बेफोरनि सोमोन्दै खोथायो बेफोरनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनाय बेफोरखौ माने ससियेल मिडियाआव- मा होनो नागारना होयो जाय माने बिनिफ्राय रांबो खामायनो हायो।
औ
बिनि अनगायैबो खायफाखौ नुयो जाय माने बेरायनायनि सोमोन्दै होयो जाय गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगायाव बेरायहैनाय। माबायदि बेरायबा माबायदि मोनो। आरो बेफोरनि अनगायैबो खायफा मा होनो। बै माने लेखा फरायनायनि सोमोन्दै होयो जाय मा होनो। लेखा फोरोंनाय जायो माने ससियेल मिडियायाव नुयो जायो। खायफा खायफा सुबुङा इडुकेसन। जाय लेखा फोरोंनायनि सोमोन्दै होयो बेफोरखौ मा होनो। बांसिन नुनो मोनो जाय मानो सुबुंफ्रा मा होनो गाव मा होनो फैसा गैयालासिनो मा होनो। अबावबा टिउसन टिउसन लानो हायाब्ला बेफोर ससियेल मिडियाआव नुयोदि माहोनो खायफा मास्टारफ्रा। फोरोंनायनि गेजेरजों बेफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो बेनि बिथिङाव। जोबोद मोजां जाय माने स्टुडेन्ट बेफोर बिथिङाव जोबोद मोजां बेफोर। इडुकेसननि सोमोन्दै बा लेखा। फोरोंनायनि सोमोन्दै फोरोंनाय जाय कन्टेन्ट होदों बे बेफोरखौ मोजां। जाय मा होनो सोलोंनानैबो लानो हायो बेफोर बिथिङाव नायोब्ला मोजां। आरो बेनि अनगायैबो नुनो मोनो जों खायफा साख्रिनि सोमोन्दै होनाय। साख्रिखौ बोरै लानोबा माबायदि खालामनांगौ। आरो माबायदि खस्थ' खालामनानैसो मोननो हायो साख्रिखौ ओरैनो जिरनानो थाबा मोननो हाया जाय मा होनो। गावनि माने गोलोमदै नागारनायनि एबा मेहेनतनि थाखायसो मोनो साख्रिखौ बेफोरनि सोमोन्दैयै जाय मा होनो खायफा सुबुङा नायनो इन्टारेस्ट मोनो बेफोरनि गेजेरजों गावबो मटिभेसन जानानै बा गोसो गुदुं जानानै बेफोरखौ सोलोंनानै लायो बिदिनो खायफा साख्रिबो मोनलांनो हायो। बेजोंहाय अब्ला गोबां नुनो मोनो जों ससियेल मिडियाआव। बेफोरनो बे जाय मा होनो सुबुङा मा होनो बेहाय गोबां रोखोमनि माबा मा होनो बेहाय गावनि जिउनि सोमोन्दै खोथानायफोरखौ नुनो मोनो आरो। बेफोरनि बिथिङाव नायोब्ला ससियेल मिडिया जोबोद मोजां आरो फारसेथिंजाय नायोब्ला आरो जोबोद गाज्रि। खायफा मा होनो फरायनाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गावनि माने जिउखौ एबा गावनि थांखिखौ खहा खालामहैनायखौ नुनो मोनदों खायफा, बेफोरनि गेजेराव स ससियेल मिडियाफ्राव गोजो गो मा होनो बेहाय गोजोमहाबनानै थानानै एबा गावखौनो बावगारनानै थायो ससियेल मिडिया बाहायबाथाय जाय माने समखौ माला थाङो फाथ्थाखौनो मोना ससियेल मिडियाायाव हाबनानै थाबाथाय। बेफोर बिथिङाव नायोब्ला गाज्रिया गोबां बेनो गोबाङै नुबोगासिनो जों दा नुबोगासिनो जों ससे फेसबुक इउटुबफ्राव। खायफा मा होनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरजोंबा रं नाम्बार जानानै खालांनाय गावनि न'खरखौनो सिलिंखार खालामनाय बेफोरनि बिथिङाव नायोब्ला जोबोद गाज्रि नुयो जों ससियेल मिडियाखौ। बे मा होनो नायोब्ला खायफा मा होनो बिदिनो गावनि जिउखौ आरो सोरहाबा ससियेल मिडियाआव बाहायनानै ससियेल मिडियाखौ बाहायनानै खायफा माने बरबाद खालामलांनाय बेहाय माने मोजां गाज्रि गोबां भिदिअफोर फैयो, बेनि गेजेराव गावखौनो बैफोर भिडिअजों रिलेटेड खालामनाय आरो खाय बा सुइसाइदबो जानायखौ नुनो मोनो जाय मा होनो जाथारि भिडिअ'खौ जाय बे स्क्रिपटेडबो जायो ससियेल मिडियाआव बेखौनो गाव नं नंथारगौ बायदि साननानै बेफोरखौ गावजों रुजुनानै बिदिनो खायफा सुयसेत खालामनानै लानायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरनि बिथिङाव नायोब्ला ससियेल मिडिया जोबोद गाज्रि। बेफोरजों बेफोरखौ जों दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नुनो मोनदों जाय ससियेल मिडिया जों एडिकटेड जानानै खायबा गोबां जिउ खोमालांनाय आरो गिदिर गिदिरफोरनि बिथिंयाव नायब्लाबो जों खायफा मा होनो गावनि नखरखौ गारनानै थांनाय आरो गुबुनजों मा होनो खारसनहैनाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो। जाय जोबोद गाज्रि जाय लासिं सिं बाथ्रा बेहाय मा होनो ससियेल मिडियानि होनबाथाय गासैबो इउजार जाय माने गोबां समावनो नुयो जाय से मिनिट एबा से सेकेणडनि गेजेरावनो सोरबा गोबां जाय ससियेल मिडियाआव हाबनानै थायो बेफोर नुजोबो मा होनो जाय माने मोनसे गाज्रिफोर माबाफोर पस्ट जानो नागारदों नामा गाज्रिफोर माबाफोर जादों नामा बेनि सोमोन्दै गोबाङानो नुयो जाय माने बे मोनफ्रोमबो बाथ्रायावनो एसे माबाफोर बुंफ्रांदोंब्लानो बेहाय गोबां दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनो ससियेल मिडियाआव आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानो नामा आं बुंनाय थालांनाय बादि ससियेल मिडियानि सोमोन्दै?
ससियेल मिडियानि सोमोन्दैथ' बिदिनो जोंहा ससियेल मिडियानिफ्राय माखासे खेथ्रआव गाज्रि माखासे खेथ्रआव मोजां आरो ससियेल मिडियाया जों जोंनि सायाव सोनारो आरोखि। जों मोजाङाव बाहायब्लाथ' जोंनि थाखाय सब बुस्थुआनो मोजां जायो आरो
ओम नंगौ।
गाज्रियाव बाहायब्लाथ' गाज्रियावनो जागोन। जों बेफोरखौ साननांगोन आरोखि गोबां खेथ्रआवनो आजिखालि जों औ जे जों मिनथिस'यै मोनथियै बाथ्राफोरखौ जेन जों ससियेल मिडियानि जुगिदियैनो जों मोनथिनो मोनो आथिखालाव बेफोरनि थाखाय मोजां आरोखि ससियेल मिडिया। जै गुबुन गुबुन जायगाफोराव जानाय जाथायफोर ओरै जोंहा दै बाना लोमनाय बिदिनो बांग्रि मावनाय बायदिसिना बि बेफोरबायदि जानाय बेफोरखौ मिथियो आरोखि जा जाथाय जानायफोरखौ जों गोबां बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि जुगै मिथिनो मोनो। आरो बिदिनो गोबां आरो गोबां खेथ्र' बेफोरबायदिनो मोजां नोंथाङा जि बुंलांदों। गोबां बिदिनो ससियेल मिडियाआव जों जों सोलोंनो मोनो जे गोबां बिदिनो गोरिब न'खरनि मानसि। थायो जे बिसोरो फोरोंनो थाखाय बिस्रा टिउसनफोर लानो थाखाय बिस्रा रां गैया रांनि आंखाल बेफोरखौ जों आथिखालावहाय जोंनो ओरैनो फ्रियावनो जोंनो होनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि जोंखौ फोरोंनायखौ आथिखालाव। इउटुबनि दारैहाय बेफोरबायदि रोंगौथि लानो लानायखौ नुनो मोनो आरोखि आथिखालाव जों मोजां बाहायनो रों बाथ' बेफोरनिफ्राय जों सोलोंनानै लानो हायो आरोखि जेन जों मोजांखौ साय होनांगोन आरोखि
ओम
गाज्रिखौ मोजां गाज्रि गासैबो थाजोबो नालाय बेयावनो बेखायनो जों मोजां बुस्थुखौसो सायख'नांगोन आरोखि। जे जोंनि थाखाय मोजां जायो बेफोरो। बेफोरखौ जों नायनानै सायख'नांगोन आरोखि जे जोंनि थाखाय मोजां जायो बेफोरो। आरो बिदिनो गोबां मोजां आरो जों। नि थाखाय माखासे गोबां खेथ्रआवनो मोजां आथिखालाव बिदिनो - जेरै नोंथाङा बुंलांदों टुरिस्फोर गोबां बिदिनो टुरिस्टफोर गावसोरनि ट्रेभेल खालामनायखौ देखायो जों गुबुन। थांनो हायाब्लाबो नै बिदि बिदि दं होननानै गुबुन गुबुन जायगायाव।
नोंथां
औ ओरै जोंहा
हायो ना?
औ औ नायनानै इन्टारेस्ट लानो हायो। गाव थाङाब्लाबो मिथिगोन आरो जे नै बिदि जायगायावहाय नै बिदि जायगा दं आरोखि। जेरै जों काजिरङायाव थाङाब्लाबो जों मिथियो जे थसेल' गं थानाय गान्दानि थाखाय जोबोरैनो मुंदांखा देन बेफोरखौ जोङो टुरिस्टफोरनि थाखाय। टुरिस्फोरनि दारैबो मिथिदों आरो। दिनै बिजाबनि थाखायबो जों माखासे खेथ्रआव बेफोरखौ मिथिनो मोनदों आरोखि बिजाबफोरनि दारैबो। जों टुरिस्टफोर बांसिन आथिखालाव जों बिजाबफोरखौ नायनायानो जाया नै बिफोरबायदि भिदिअफोरखौ नायनानै जो जों मिथिनो मोननो हायो जे बिदि जायगायाव नै बेफोरबायदि जायगा दं होननानै। बेफोरखौ जों ससियेल मिडियानि औ ससियेल मिडियानि दारै जों बिफोरखौ। मोनथिनो मोनदाङो आरोखि बा मोनो जों मिथिनो मोनो। आरो माखासे खेथ्रआव गोबां बिदिनो सु ससियेल मिडिया गारजि गारजि बाहायनायखौ नुनो मोनदों गोबां सुबुंफोरानो आजिखालिनि गोबां बिदिनो लाइमोन सुबुंफोरा गावनि जिउखौ बरबाद खालामनायखौ नुनो मोनदो ससियेल मिडियाआव जे बिदिनो भिदिअ नायै नायैनो गावनि बि-दि गावनि खामानि मावनाय-खौ मावनांगौ खामानिखौहाय मावा लाबोनो बिदि भिडिअफोर इन्सटाग्राम फेसबुक इउटुब बिदि नायनायावल' टाइम बरबाद खालामनाय नुनो मोनदो आरो। जेन जेबो खामानियावनो होआ बेफोरखौहाय बरबाद खालामना लानायावहाय जों बरबाद खा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि जे गावसिनि जिउखौहाय आथिखालनि सुबुंफोरा बिदिनो गोबां गावनि जिउखौहाय बे खहा खालामनानै लानायखो जों नुदों मावनांगौ समाव मावालासिनो बिदिनो मबाइल नायबाय थादों बेफोरबायदिनि थाखाय गोबां गारजि आरोखि आथिखालाव आरो बिदिनो मोजां गारजि खोथा ससियेल मिडियायाव जों मोननो हायो जेन गोबां बिदिनो गारजि गारजि खो खोथाखौबो जों नांज्लाय खमज्लाय जालायनायखौ नुनो मोनो आरोखि आथिखालावहाय ससियेल मिडियाआवहाय गोबां सुबुङानो गावजों गावनो नांज्लायनाय बेफोरबादि बेफोर गोबां गारजि आरोखि बेफोरबायदि जोंनि आबहावायावहाय बेफोरबायदि नांज्लाय खमज्लाय लाबोनाया ससियेल मिडियायावहाय गोबां गारजि बिफोरखौ जोंनि लाइमोनफोरा बेफोरखौहाय नायनानै जे इसोरो इन्ट्रेस्टसो लायो आरोखि जे बिसोरो बेफोरखौहाय ओरैनो नायगारा बिसोरो ओरैनो थांनानै बिफोरावनो बिफोरखौ नायै नायैनो बिफोरबायदि गारजि सोरजो - सोरबा नांज्लायदोंनो सोरबानो गोबां माबा माबि जादोंनो बेफोरखौ नायनानैसो गोबां सुबुङा गावनि ओरैनो बेसेन गोसा समखौहाय एंगारगारदों आरो जे गाव मावनांगौ सम मावनांगौ खामानिखौ मावालाबानो बेफोर आरोखि माखासे गारजिफोरा ससियेल मिडियानि
उम नंगौ नोंथां औ जाबाय नोंथां मोनायाव
औ दे अब्ला नोंथाङा इयुनाव रायलायबावनोसै बेफोरबायदि नोंथांजो रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों
ओ नंगौ नोंथां
औ दे
सिपेन्स